औ
खोनादों ना नोंथा?
औ औ खोनादों खोनादों बुंलाय,
जोंनि बे बर'नि बर' हारि, माने माने दानाय लुनाय गाननाय जोमनायनि सायाव एसे सावरायलायनो होननानै हरनाय जादों आरोना,
औ औ सावरायजायो नोंथां
दा नोंथाङाबोथ' आइजो माहारियानो दा जोंनियाथ' गोदोनि समाव बा गोदोनि खायनो माने बर' आइजोफोरा गावनि आखाइजोंनो दायोमोन लुयोमोन नालाय बेनि थाखायनो माने नोंथाङाबो आइजो माहारि जाबाय नालाय एसे ब्लाबोथ' मिथिखागोन बर' आइजो माहारिया गोदोनिफ्राय माबायदि दायोमोन बि बेनि बागै एसे फोरमायना हागोन नामा?
औ औ हागोन आं जेखिनि मिन्थिगौ माने बेखिनिखौ नोंथां फोरमायनोसै होनोमबा। ओ बर'फोराथ' दा बर' आइजोफोराथ' दानाय लुनाय होनबाथाय बिराद गोदोनिफ्रायनो आखा फाखा दानिखौथ' बुं बुंथ'ला जेनोबा दानिया एसे आल दा जाबाय ओ उम ओ आगोलनिफ्रायनो माने ओ जेब्लानिफ्राय बर'फो रा गामि गाय संनानै संसार जानो रोंदों बै बै समनिफ्रायनो माने ओ गाननाय जोमनायखौ गावबा गावनो दानानै लानो रोंदों आरो बिसोरो
औ
ओम बिदिनो ओ माबानिफ्राय बे फिथोबनिफ्राय खुन्दुं दिहु ननानै गावनो ओ माबा लुयोमोन मा थावख्रि लुयोमोन थाव लुनानै खुन्दुं दिहुनो खुन्दुं दिहुनोमोन खुन्दुं दिहुननानै बिदिनो गावसोरनो ओ दायोमोन आरो ना गावसोर गाननायानो जा बा गावसोरनि फिसा फि सौ बा गावसोरनि हौवाफोरनो गाननो माने गासैनिबो थाखाय बिसोरनो दाजोबोमोन आरो ओम बिदि ओ बायनानै बा आगोलनि दिनाव बिदि बायनाय फाननायनि बांद्राय माबा गैयामोन नालाय गावबा गावनो दिहुननानै गानोमोन आरो ओमफ्राय बिदिनो बिसोर गावबा गावनो ओ कालारबो होयोमोन जेनोबा बे ओ सिलिखा थाइ दङ जे जागा सिलिखाया सिलिखा ओमफ्राय आरो बिदिनो बिबार ओ माने बे बिबार दंसोयो बिदि कालारनि बेखौ माने बेफोरखौ मिक्स खालामनानै बिसोर कालार दिहुनोमोन आरो आं बेखौ बांद्राय दिटेलसाव मिथिया खिन्थु खोनानो मोनदों आरो जेनोबा बे मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसाद ओ फिथाइ सामथाइफोरजोंनो बिसोर माने कालार दिहुनोमोन नों कालार दिहुननानै माने ओ गावसोरनि जि जोमाव होनानै गाब गानानै माने गानोमोन आरो। बिदि मिथिनो मोनदों आरो बिदिनो गा-गामसा दायोमोन हौवाफोरनि थाखाय गथ'फोरनि थाखायबो ओ बे ससे ससे गानग्रा मोनोना ओ हिनजावफोरनि थाखाय। आगोलनि दिनाव गानोमोनजि जानजियाव बिदि मा होनोमोनथाय बेखौ। जि दक्ट अना फिसा फिसा दायोमोन। ओमफ्राय गावसोरनि थाखाय दख'ना औ ओ गावसोरनि थाखाय दख'ना दाबाय ओमफ्राय आरो आगोलथ' ब्लाउस गाननायनि सिस्टेम गैयामोन नालाय।
औ
ओ बिदिनो दख'ना दायोमोन आरो फालि दायोमोन ओ बिनि बिनिफ्राय आरो आर'नाइ दायोमोन ओमफ्राय मोनसे ओ मोनसे फोथायनाय दङ आरो जोंनियाव आगोल ओ ब-बर' बर' हौवाफोरा जेब्ला दावहा नांनो थांनो नागिर थांनो सम थांनो समाव माने जेनेबा दिनै बायदि थां ओ गाबोन बायदि थांसै आरो दिनि बायदि हरावनो ओ माने ओ मा होनगोन बिखौ हर गेजेरावनो माने आर'नायखो सानसेयावनो माने दानानै बिसोरनो ओ हरोमोन आरो ना जायबा दावहायाव थांगोन बिसोरनो माने माबा हिसाबै ओ मा होनगोन इखो थुलुंगा हिसाबै बा ओ देरहानानै फैथां बिदि माबा इनकारेज खामनाय ओ हिसाबै माने बिसोरनो बेखौ हरोमोन आरो आरनाइखो ओ ओमफ्राय इदिनो हरसेयावनो दानानै ओ दिहुनो होननाय होननानै मानसिफ्रा फोथायो आरो बे आर'नाइखौ बिदिनो ओमफ्राय आगोलनि ओ आइजोफोरा माने बे अख्राङाव बिरलांनाय दाउफोरखौबो लायनो मालाय गावसिनि हिसाना हिसानाव माने आगर एरोमोननो। माने बिसोर ना गाव बिसोरनि मेगनजों जि नुयो बेखौनो माने केपसार खालामनो हायोमोन आरो आगरनि ओ आगराव माने गावसोर ओ मिथिंगायाव ओ जि बिफां लाइफां समायना बिफां लाइफां ओ जा बिबार बा माबा माबि जिब जुनारफोरखो नुयो बेखौनो माने बिसोरो आगर हिसाबै एरोमोन आरो बिदि बुहुद माबा नुनो मोनो आगोलनि बांसिन बे गवालपारायाव। दाउ बिबो नुनो मोनो आरो ना बिदि ओ आरनाइफोराव बा माबा फालिफोराव बिदि जिब जुनारनि। ओ मै ओमफ्राय आरो बिदि दाउराइ बेफोर बाथ' बेफोरनि माबा नुनो मोनो आरो एरनाय। इनिफ्राय आरो बे औ आगर आगर नुनो मोनो ओमफ्राय आरो बे ओ बिर माबाखौ उम मा होनो इखो एरप्लेनखौबो एरप्लेनखौबो बिसोरो बिदि एरोमोन आरो। ना जि ताइमआव बिसोर फार्स्ट टाइम नुदोंमोन बेफोरखौ माने गोदान गोदान टाइमाव बिदि ओमफ्राय इदिनो ओम आगरनि नामा माबा माबि दंसो र फारौ मेगन ओमफ्राय मावजि आगर
औ
ओमफ्राय ओ मा होनोमोथाय आवजार बिबार ना मानिबो दों खोमा ओमफ्राय औ बैग्रि बिबार हाजो आगर थाइगिर बिबार दिन खिया बिबार इदिनो बहुत ता आगर दों आरो औ औ बिदिनो ओमफ्राय गावसोरनो बिदि दानानै गानो आरो दाथ' ओमफ्राय दानि दिनावथ' आरो बिदि दानो रावाबो सम गैला नालाय। बांद्राय दानायखो नुला आरो गामिनि गामिनि हिनजावफोरखौ दाबो माने एसे खायसे खायसे आरो जायफ्रा खामानि गैया एक्सट्रा खामानि गैया बिसोरखौ मानानि दानाय नुयो बाखि बांद्राय दानो दानाय नुनो मोनला आरो दानिया नोंथाङा माबाफोर मिथियो नामा आरो बिनि सोमोन्दै
औ आंबो बिदिनो मिथियो फंनैसो जेनबा नोंथाङा जि दा बाथ्रा बुंलांबाय बर'नि दानाय लुनायनि सायाव थारैनो सैथो बाथ्राखौनो बुंलांबाय दा आं बे खौनो होनना मिथिगौ जे माने गोदोनि समाव बर' आइजोफोरा माने गाव गावनि आखाइजोंनो माने गानो गावनि देहाखौ एबा सोलोखौ खोबथेनो थाखाय गाव गावनि आखाइजोंनो गावसिनि सम बेसेन गोसा सम खौ दिहुनन्नानै माने दानानै लायोमोन होननानै जों बुं सिबुग बोदों आरो।
औ औ।
बेबायदिनो माने गोबां रोखोमनि आगर एरोमोन जि दायोमोन जोंनियाथ' आरो बर'नि आर'नाइ होनबाथ' आरो एसे एसे मुंदांखा औ आथिखालथ' गुबुनफोराबो लाग्रा लानायखौ नुयोमोन आरो बिफोरनिया
औ औ उम उम।
बेबायदिनो बे जोंनि बे बर' आइजोफोरा गावसोरनि थाखाय लांगा दखना गानो आरो जोंनिथिं बे मोनसे मोनसे दा बा गोदोनिफ्रायबो नुबोनाय माने ओ अग्रं दख'ना बा मेख्ला होनना बुङो जे
अ अ जोंनि थेवबो बुङो औ।
औ बेखौबो गानो आरो आइजोफोरा ओमफ्राय हौवाफोरनि थाखाय जेनेबा गामसा थाब आर'नानायनि गस ला आजिखालाव नुनो मोनसै बेखौबो गानो। दा बर' आइजोफ्राथ' गोदोनि समाव गावनि आखाइ बिनो दायोमोन नालाय बेयाव थ' आरो अबावबा आरो। दंफांनि गोनां जायोमोन आरोना बे जि
औ औ बेखौथ' हौवाफोरानो बानायो ना
औ औ गाव गावनि आखाइजों बेबायदिनो हाजोफोराव थांनानै बे साल दंफांखौ दाननानै साल खुन्था बानायोमोन।
औ आगोलथ' आरो बर'फ्रा बादारि दंसैयोमोन नालाय दंफां दाननो थांसैयोमोना बिसोरो बेयाव लाबोयोमोन आरो औ।
ओमफाय आरो औवाफोरखौ बिदिनो गनसा गनसि जेेनथेर माबा माबि नामफोरखौ गोसो गोसोआव गैला ना बावबाय बेबायदि औवा बा दंफांनि गोनां जायोमोन आरो जि दानायाव। बेफोरखौबो बर'फोरा गावनि आखाइजोंनो दानानै बा दाननानै बाहायबोदोंमोन जोंनि बे बर' हारिनि थाखाय गोग गाथाव बाथ्रा। बे समाव आरो बायलाय फाननायनिबो जेबो दानानै लायोमोन आइजोफोरा गावनि हौवानि थाखाय गाम सा बेबायदि दायोमोन आर'नाइ दायोमोन। जोबोद समायखांनाय नुयो आरोना। बर' आइजो फोराबो जेब्ला गोमो गोथां गाबनि दख'ना आ आर'नाइ फालि बायदि लानानैहाय देलायोब्लाथाय मोजां नुयो।
दाथ' आरो आर'नायाथ' आरो माने बयजोंबो सिनायजासै बेनिफ्राय आरो जि आइटिकबो मोननो हाबाय दा ओंखायनो बांसिन औ बांसिन माने मानसिफोरा मिथिबाय आरो आरो माने मानसिफोरा मोजां नुनानैनो माने लायो आरो दानिया बयनिबो गोदोनायाव माने आर'नायल' नुयो आरो ओ गुबुन फोरनिख्रइ बांसिन।
औ गुबुन औ माने जोंनिया बे आर'नाइ होनबाथाय माने जोंनाबो गोबां फाराग नालाय बेखौ गुबुन फोरनिस्राय माने जोंनिया एसे बेरखांसिनो आरो माने। मोदान होसिनो। मानसिखौ देलायनायाव बा गोदोनायाव लाब्लाथाय समायखांहोयो। आरो बे खौ जोंहा बे आथिखालावबो नुनो मोनो जे बर' ओ जोंनियाव बर'नि गेजेराव हाबा बा जुलि सो सोलियोब्लाथाय बे आर'नाइ फालिखौ खर'आव लायो। गोदोलायावबो लायो आर'नाइ गस्ला गानो हौवा फोरा आरो आर'नाइ गामसा गानो बिदिखौ नुयो आरो बर' आइजोफोरा बे दख'ना बायदि गाबनि गाननायनि देलायो। बेबायदि आथिखाल लावथ' दा जेनेबा गोदोनि बायदि माने आखाइजों दानाया गोबां खमसै।
औ औ दानिथ' मेसिनजोंसो दाजोबो।
थारा होनना जों बुंनो हाया। दाबो गामि गामि गेजेर गेजेर हाबला नुयो जोङो। बेबायदिनो दासिमबो बे हारिमुखौ माने बर'फ्रा फोथांना लाखिनायखौ नुनो मोनो।
औ दानि एसे एनै माने मानसिफोरा माबा लुनो हमदों आरो ना। गावनो न'आवनो। ओ जेनेबा मानसिफोरखौ गाव वेबिं खुलिनानै माने दाहोनो हमदों आरो ना जाय आगोल आगोलनि माबायाव सिस्टेमाव आरो ट्रेडिसनेल सिस्टेमाव आगोल जेरै आइजोफोरा बर' आइजोफोरा दायोमोन लुयोमोन। बेबायदि सिस्टेमाव माने दफिननायखौ इसे एनै जायगायाव नुनो मोनो आरो। से मोननै जायगायाव।
औ। बर'फोरनि बे दानाय लुनाय होम जाय माने आइजोफोरानो आरो जेनेबा गुबै माने बिफाव लादों माने आइजो माहारि नङाबा बे जोंनि दानाय लुनायाबो सोलिनाय नङा मोन।
औ
आयजो माहारियानो गाहाय आरो बे दानाय लुनायाव औ
सासे सानै हौवासाफोराबो दानिया माने दानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नुयो नुनायालाय। मोजांनि बाथ्रा। बेबायदिनो जाय जि खौ हायो। मावनाया मोजां जोंनि बे दानाय लुनाया जोंनिया हारिमुखौ आरो बावनो हाया।
औ
नोंथां अब्ला बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा जोंनि सावरायनायखौ?
औ औ दे होमबा नोंथां औ गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम।